हेलौ
औ हेलौ
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
औ आंबो ओरैनो दङ नोंथां
औ
दा नोंथाङा फ्रिबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे नोंथां
औ दा आयदानि मुङानो जाहैबाय ओ आबहावा
औ
दा नोंथाङा आबहानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ दा आबहावा बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जेनेबा सोरगिदिं थानाय बार दै बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा हाजो हाला माने बेफोर जयै लोगो नांनानै मोनसे आबहावा बुंनाय जायो
बेयो मोनसे गोनांथार बाहागो माने जेराव जोंनि बुहुमाव जोंनि जि-जिउ गोनां जिउआरिफोरा माने थांनानै थानो हादों आबहावानि थाखायनो जुदि जोंनि बुहुमाव आबहावायाव बेफोर गैयामोनब्ला जोङो थांनानै थानो हानाय नङामोन दा आबावाया दा आथिखालाव माने गुबुं गुबुंले जालांनो हमदों दा जोङो बेनि थाखायनो जोङो दा गोबां जायगाफोराव माने हां लानो जिब जुनारफोरा जेंना सोमजिदों आरो दैमा दैसाफोरा गुबुंले जालांदों जोंनि लोंग्रा दैनि ओम माने बिबाङा खमायलांनो हमदों बेजों लोगोसे हाग्रा हाग्रामा फोजोबस्रांनायनि थाखाय जोंनि मिथिंगाया दा मानि बेलेन्साव गैला बुंजायो आरो दा जोंनि आबहावायाव गोबां जेंना सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों
दा दिनैनि दिनाव देरसिन जेंना आबहावानि बुङोब्ला नोंथाङा बबे जेंनाफोरखौ बुंनो हागोन नोंथाङा
बिदिथ' गेदेरसिन जेंना होननानै बुंनाय बुंनो हानाय आं ना जेनेबा गाससि बिराद। दं आरो गोबाङानो ओमफ्राय सुबुं अनजिमा बारायनायानो मेन रिजन। बादि होनजायो आरो जेनेबा फरायनायावबो बिदिनो मोनबोदोंमोन। सुबुं अनजिमा बारायनाया जेनेबा सुबुं अनजिमा बारायोब्ला बिफां लाइफांखौबो बांसिन दानफायनांगोन थानो थाखाय गोदान नांगोन गारि मथरफोराव ओमफाय बारा जेनेबा बेदि। सुबुं अनजिमा औ बा बारायोब्ला औ इन्डास्ट्रिसफ्राबो बारायोना जेनेबा औ जबनि साख्रि बाख्रिनि आंखाल जायो। जों बेफोरावबो ओ साख्रि नागिरबायनानै इन्डास्ट्रिसफोराबो बारा बाराय नो नांगौ जायो आरो दिहुन बुस्थुफोर दिहुननोबो बारा नांगौ जायोमोन नालाय इन्डासट्रिसफोरखौबो बारा दिहुनो। नांगौ जायो बेनिखायनो सुबुं अन जिमा बारायनायखौ मेन रिजन होननानै आं
थारैनो सुबुं अनजिमा बांनायानो मानि गुबै जाहोन बुंजायो मानोना सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि हाग्रामा बा बिफां लाइफां फोजोबस्रांनाया बांबोनो हमदों बेजों लोगोसे जेनेबा जों सुबुं माहारियानो जेनोब्ला दाखोर गारो दैमा दैसाफोराव लोगोसे गोबां बिबांनि सेवनो रोङै जेरै प्लास्टिकनि मुवाफोर बाहायनाय बांबोनायनि थाखायनो दा जोंनि आबहावाया गुबुंले जाबोनो हमदों।
औ। दा
गु होबथानो थाखाय जों मा राहा लानो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जेनेबा मा बिफां लाइफांखौ दानफायाथ' जानो हाखाया दानफाया लासे थानो हा खाया दानफाय नांखागोनानोखा थेवब्लाबो दान दान फायोब्लाबो जोङो
गोदान बिफां गायनो नांगोन आरो गोदान बिफां गायोब्ला हेफाजाब मोनगोन। आरो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे गारि मथर सालायायनायखौ जुदि एसे खमायनो हायोब्ला मोजां।
नोंगौ औ।
औ। बिफां लाइफांखौ दानफायनांगौ होननानै इसेबां दानफायाब्ला मोजां जागोन आरो। एसे खम दानफायनो लायोब्ला मोजां जागोन। आरो इन्डास्ट्रिसफोरनिफ्राय फैनाय जेनेबा बिदिनो औ दै दै गाज्रि जेनेबा दैमाफोराव गारहरनाय दाखोर दाला एफोरबायदि एफोरबायदिखौ जोङो खोनायोब्ला ओ जोंहा मदद मोनगोन आरो
औ औ।
उम आरोबाव बे इन्डास्ट्रिसफोरनिफ्राय फैनाय जेनेबा ओ दाखोर दालायखौ जोङो हायाव गारोब्ला बे इन्डास्ट्रिसफोरावथ' बिराद ओ बिस गोनां बुस्थु मिख्स जानानै थायोबा बेफोरजों ओमफ्राय बियो जोंनि हाखौबो गुबुंले हाखौबो गुबुंले खालामो आरो। ओमफ्राय आरो बिफा-लायफां दानफायबाथ' मिथिखायो बयनिबो खहा लाबोयो होननानै खरान लाबोयो।
नंगौ थारैनो जेनेब्ला मोनसे इन्डास्ट्रि एबा दारिमिननिफ्राय जेनेब्ला बेनिफ्राय सोमजिनाय दाखोर दालाफोरा दैमा दैसाफोरखौबो गुबुंले खालामनो हागौ बा जुदि बेनि दाखोरफोरखौ हायाव गारोब्ला हायाबो गुबुंले जालांनो हागौ लोगोसे माखासे दारिमिनफोर दं। जेराव उखुन्दै बिस गोनां उखुन्दै गयो बेनि बेनि थाखाय जोंहा बारहावायाबो मानि गुबुंले जानो गोनां जायो आरो
औ। आरो जेनेबा गारि मथर खारनायाव ओ बाराद्राय दावाव जायो ना बे बे दावराव जानायनि गेजेरजों ओं बयस फोरनिफ्राय जायो आरो नों नोंथाङा मिथिखागौना ओ जेनेबा सा ओ साउन्डआ गुबुंले जायो। दावराव दावसि जायो आरो गामियाव औ एसे खम सिरि जायो आरो। आरो गामियाव गोजोन सिन जायो बारहावाफ्राबो गेबेंसिन जायो। बिफां लाइफाङा बारासिन दङना सिन जायो आरो। आरो नोगोराव बांसिनै गुदुं गरम जायो। ओ गामिनि रुजुनायाव आरो
औ।
दा जेनेब्ला जोङो आबहावाखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो दा दाखोर गारनायखौ बन्द' खालामनांगोन। लोगोसे सेवनो रोङै मुवाफोर बाहायनायखौ जोङो खालामनांगोन बेनिफ्राय
औ
बिफां लाइफां दानफायनायखौ खम खालामनानै जोङो दा गोबां बिफां लाइफां गायनो नाजानांगोन आरो जों
औ
मानोना फांसे बिफाङा मोनसे गोग्गो अक्सिजेन होनो हानाय बिफां जाजासिमाव गोबां सम लायो जोंहा
औ।
दा जेनेबा आबहावा गुबुंनायनि थाखायनो जोंहा क्लाइमेट सेन्ज जायखौ होनो माने बोथोर सोलायनाय बे जाबोनो हमदों। जोंनि गेजेराव दा बिनि थाखायनो जोंहा बिदुं बांनाय सोमजिबोदों। बेनिफ्राय जेराव मानि अखा हायोमोन बै जायगायाव अखानि बिबाङा खम जादों आरो जेराव अखाया खममोन बै जायगायावबो माने गोबां बिबांनि अखा हानाय दा आथिखालाव नुनो मोनदों। बेनिफ्राय गोबां गोहो गोरा माने बारहुंखा फैनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों जोङो दा बेफोरनि थाखायबो जोंनि माने आबाद मावनाय लोगोसे जों सुबुंफोरनि देहायाव बेराम जानायबो जोङो नुनो मोनदों।
औ। दा होनबा जोंहा नोंथां सामाबो जाबाय
औ नोंथां।
औ। नोंथांजों सावरायनानै ओ गोबां मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय गोजोनथों नोंथां। ओं